मा खालामदों नोंथाङा दायो आं दायो दं अ नोंथाङा जेबो खामानि मावाखैबा आंजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ बिब्दिब्ला जोंहा आयदाया जाहैबाय जोंहा माने जोंनि जिब जुनारफोरनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा दे बिब्दिब्लालाय एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ फोरमायनानै होनो हागोन
दे बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे बिबदिबा जिब जुनारनि बागै औ
जोङोथ' मोसौआ गोबां मोसौ दङ मानो होनोबा मोसौआ जोंनो गोबां आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो आरो जोंहा मोसौआबो औ आरो जोंहा हासार मोसौनि खियाबो हासार होयो मैगं थाइगं हेफाजाब होयो
मोसौनि गाइखेरखौबो जों फाननानै मोनजायो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा बिदिनो गोबां रोखोम दङ मानो होनोबा गराय दङ गराइफ्राबो जों खौ मदद खालामो बिदिनो बायदिसिना बायदिसिनि रोगालाबायनायाव मदद होयो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो नोंथाङा माबा मोनसे सोंबावगोन नामा
औ जेनेबा जोंनि मिथिंगानिनो जेनेबा न'आव फिजानाय आरो मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनारफोर थायोना बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ दे फोरमायनानै होदो बिदिबा नोंथाङा जिब जुनारनि बागै हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ
आरो नोंथाङा ओ ओ उम बुंलाय नोंथां।
औ औ आं बुंनि एबा जिब जुनारनि बागै आं बुंनोसैना दसे बिदिब्ला।
औ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ जेनेबा जोंहा, जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
जेनेबा औ औ जेनेब्ला जोंहा माखासे जिब जुनादा न'आव फिसियो जों माखासे जिब जुनारखौ आरो माखासे जिब जुनारखौ जोङो हाग्रा बंग्रा एबा मिथिंगायाव याव मोननो हायो। जेरै जोंङो न'आव फिजानाय जिब जिब जुनार होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। जानांगौ नोंथां औ। औ माने जोंहा न'आव फिजानाय जिब जुनारफोरानो जाहैबाय जेरै दाउ, बोरमा, अमा, मोसौ गराइ एबा मैदेर जों बेफोरखौ माने। न'आव फिसिनो हानाय जायो आरो। आरो आरो जोंहा दंबावो। औ औ माने जों बेफोरनिफ्राय गोबां गोबां रोखोमनि मददफोर मोननो हायो जेरै जोंहा जेनेब्ला जोंहा औ जोंहा माने न'खराव जेनेब्ला। फैसाफोर एसे प्रब्लेम जायोब्ला जों बे जिब जुनारफोरखौ जों फिसियोब्ला जोंहा अमाखौनो हमबाय जेरै जों अमाखौनो
फिसियोब्ला जोङो अमाफोरखौ फाननानै जेनेबा जोंहा फैसा मोनो बेफोरो माने जोंनि जिउ खुंनाय राहाफोराव गोबां मदद। होयो आरो आरो बेल' नङा औ नोंथाङाबो दहाय बुंखाद मोसौनि बागै जोंहा माने गोदो गोदायहाय जेब्ला मोसौफोर गैयाब्ला मोसौफोर जेनेबा गोदो गोदायथ' ट्रेक्टर बायदिया बांद्राय गैयामोन नङा होमबा नोथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
औ दायो। गोबां ट्रेक्टर नुसै दायो आं गोदो गोदायनि बाथ्राखौनो बुंसै जेनेब्ला। जोंहा गोदो गोदाय माने। ट्रेक्टरफोर गैयि समाव जोंनो मोसौआनो माने आबाद मावनायाव जोंहा मोसौखौ माने गोबां। गोबां रोखोमनि बाहायनाय जायोमोन आरो जेरै जोंहा मोसौफोरजोंनो बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि औ बायदि बायदि रोखोमनि मोसौफोरजोंनो आबाद मावनाय जायोमोन। जेरै जों हमनानै ला आं माइखौनो होननोसै जोंहा माइ गायनो औ माइ गायनो थाखायथ' जोंहा गिबियावनो हालेवग्रोनांगोन नङा होमबा
औ औ नोंथां औ।
औ आरो माने बे, खौ माने जोंहा मोसौखौ माने जों हालेवनायाव बाहायोमोन आरो आरो। बेल' नङा जोंहा औ माने जोंहा मोसौनि खिनिफ्राय जों माने रां खामायनो हानाय जायो माने। बे मोसौनि खियानो माने जोंहा फेसेवनानै उनावहाय हासार जायो। जों बेखौ फानहरनो हायो एबा गुबुन गुबुन मानसिफोरा आबाद थिलिफोराव होनो थाखाय लाङो। जोंबो जोंनि आबाद फोथारफोरावहाय जोङो बे हासार। खौ होनो हायो आरो ना नोंथां। आरो बिदिल' नङा जोंना जेरै दाउफोर दंबावो नोंथाङाथ' दाउ, फोरनि बागै एसेबाबो मिथिखागौ जानांगौ नों
औ औ मिथिगौ
औ माने जोंहा दाउफोरखौ मासेखौ जेनेबा जों मासे बेखौनो मोजाङै फिसियोब्ला गोबां रोखोमनि जोलै होयो आरो बेफोरो आरो उनफोराव जों बेफोरखौ फाननानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माने जोङो फैसा खामायनो हायो आरो आरो गोबां दंबावो जोंहा औ जोंहा जेरै गरायाइखौनो हख गोदो गोदायहाय बिदिनो गारि मथर जेरै हान्था मेलाफोराव खममोन अब्ला जों बे समाव जों गराइ गारि फोर गराइ गारिफोर बानायनाय जों माल माथा रोगायोमोन एबा मानसिफोर रोगायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नांगौ
आरो बिदिल' नङा जोंहा मिथिंगायाव मोननाय जेरै गोबां रोखोमनि जिब जुनारबो दङ जोंथ' बेखौ बुं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा
औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथां नंगौ नंगौ
औ आरो जोंहा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दंबावो जोंथ' बेखौ फोजोबनानैबो बुंनो हाया दायो आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंसै नोंथां
औ औ सोंनो हागोन
औ जेनेब्ला नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि जिब जुनारफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो?
ओम नोंथां नुनो मोनो बिदिनो दाउ अमा
औ औ औ
बोरमा मोसौ
औ औ
नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां औ
गराइ
औ नंगौ
उम ए बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दङ
औ
उम
आरो जेनेब्ला नोंथाङाबो माबाफोर जिब-जुनार फियो नामा नोंथां?
औ औ आं फिसियो
औ माबायदि माबायदि जिब जुनारफोरखौ नोंथाङा फियो जेनेबा
आं दायो फिसिना दं आरो ओ बर्थमान दाउ, अमा मोसौ बोरमा हांसो
औ औ
होम
माने बेफोरखौथ' नोंथांनो औ औ दा दोनोब्ला बेफोर बो नोंथांनो गोबां रोखोमनि मदद होयो जानांगौना नोंथां
औ औ होयो होयो
ओ बिब्दिब्ला जोंहा आं एसे जिब जुनारनि बागै बुंबावनि जों जोंङा जेनेब्ला जिब जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंहा मा होनो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय जिब जुनारबो दङ' ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
हमना ला जोंहा जेनेब्ला, मोसा, सिंह,
औ औ औ
मैफोर, जिबौफोर, बेफोरखौ जों माने हाग्रा फोराव नुनो मोनो आरो बांसिन।
औ औ नंगौ।
जेनेब्ला औ आरो गोबां मानसिफोरा एबा गोरोंफोरा बेफोरखौ सिरिया खाना बायदिफोराव दोन बुथुमनाय जायो। जायखौ मानसिफोरा नायफैनानै रां मोननो हायो आरो बैसोरो सिरिया कानाफोराव नायफैयोब्ला जेनेब ना जिब जुनारफोरखौ आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ। दायो जेनेब्लानों नोंथाङा जिब जुनार फिसिनानै एबा फाननानै माबा मोनसे रां खामायनो हागोन मोननो हायाखै नोंथाङा?
आंथ' हादों हानायालाय।
औ औ जेनेबा नोंथाङा मा जिबफोरखौ एबा जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै रां खामायनायमोन नोंथां?
आं रां खामायनायाथ' बिदिनो अमा अमा फाननानै मोनदों ओमफ्राय ओ हांसो फाननानै मोनदों। ओमफ्राय मोसौखौबो फानना मोनो, मोसौखौ फानना मोनदों।
औ
बोरमा दं, बोरमाखौबो फानना मोनदों। दा नोंथाङासो मा सानो?
औ जोबोद मोजाङानो नोंथां। आं नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राफोर मिथि रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङाबो आंनिफ्राय नोंथां मिथियै बाथ्रा फोरखौ मिथिनो मोनबाय जानांगौ। दायो नोंथां सो औ जोंहा माने समाबो जाबाय दायो फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ औ दे। औ दे। दे होनबा नोंथां औ दे।
जाया